हेलौ नोंथां खोनादों ना
औ नोंथां खोनादों मा खालामदों नोंथां
थ' आरो अखा बोथोर ना जिरायनानै दं नोंथां
औ
औ जाबाय नोंथां जाबाय औ खबरा नोंथां गेजेरावनो दंथ यो मोजां गाज्रि
औ नोंथां आंनाबो बिदिनो नोंथां मोजाङानो होनजायो
अ औ
नोंथाङा फ्रिबा दसे सम होनो हागोन ना आंनो
औ हागोन नोंथां हागोन
नोंथांजों मोनसे टपिक लानानैसो रायलायनो सावरायनो सानदोंमोन आ नोंथां
औ हागोन नोंथां
नोंथांजों आबाद मावनायनि सोमोन्दैसो एसे रायलायनो होननानै सानदोंमोन नोंथाङा आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो नामा नोंथां
अ जागोन नोंथां
उम
दा नोंथां सोंनाय बायदिनो जोंहा आबाद होननानै बुङोब्लाथ' ओ बयबो मिथिखागौ जे जोंहा दा सुबुं माहारिया थांनानै थानो थाखाय बयबो आबाद मावनानैनो दं आरो आबाद मावनानैनो जेन'बा न' खर सुंथाबोदों आरो न'खर सालायबोदों समाज दाबोदों बिदिखौ जों जोंनि मेगनजोंनो नुबोगासिनो दंखायो आरो ना दा जोंहा आबाद मावनाय आबाद होनोब्लाबो आबादा जोंहा मोनसेल' जाया आबादा जोंहा गोबां रोखोमनि ओ थायो जि आबादा जोंहा जेन'बा बुंनो हायो बोथोर लायै बोथोर आबादबो बेलेग बेलेग सोलाय सोलाय मावो आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनायफोरखौ नुनो मोनो आरो जोंहा आबादा एखेब्लाबो जायगा लायै जायगा बे आबादखौ मावनायनि आदब खायदाफोरा माने सोलाय सोल' जायो आरो गुबुन गुबुन जायो दा बेफोरखौनो जोङो नोजोर होनानै बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा जोंनि समाजाव ओ आबादा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां होननानै बुंनो हायो नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जोंहा ओ जेन'बा सुबुं सासे सुबुङा थांनानै थानो थाखाय मोनसे जामुंनि गोनांथि जायो आदार जाग्रा आदारनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ दा बै जा जाग्रा आदारफोरखौ जोङो मानिफ्राय मोनो होनबा आबाद मावनायनिफ्रायसो जोङो मोननो हायो दा बिनिखायनो जोङो आबाद दा जोंनि जिउआव गो जोबोद गोनांथार होननानै जोङो बुंब्ला बुंनो हायो आरो माने बिदि बुङोब्लाबो जों गोरोन्थि थि जानाय नं - ङा आरो दा बिदिनो जोंहा गो गोदोनिफ्राय दा गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनायाव जोंहा गोबां सोलाय सोल'खौ नुनो मोनबाय आरो गोदोनि समाव माबायदिमोन दानि समाव माबायदि दा जेन'बा जोङो गोदोनि आरो दानिनि गेजेराव नायोब्लाबो जोंहा आबादा आबाद मावनायनि बिथिङाव दानि जि गोनोखोआरि ओ गोनोखोआरि समाज दा थासारि जेराव जोंहा आबादनि बिथिङाव गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
समाव जोंहा आबादारिफोरा आबाद मावोमोनब्लाबो बोथोरनि बरसायै बा बोथोरनि आसायै आबाद मावनायखौ जोङो नुयोमोन नङा होमब्ला नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
दैज्लांनि बोथोरखौ दै दैज्लाङाव मावोमोन मेसेंनि आबादखौ मेसेङाव मावनायखौ जोङो गोदोनि समाव नुनो मोन्दोंमोन आरोना मानो होनोब्ला गोदोनि समाव जोंहा जिबायदि नांगौ फेसिलिटि बेफोरो दा जि दङ बेफोर माने गोदोनि समावहाय गैयामोन आरो नोंथां दा जोंहा मोनसे मेनलि खोथाखौ जों बुंनो हायो गोदोनि समाव जोंहा माइ आबादखौ मावनो थाखाय दैज्लां बोथोराव मावनांगौ जायोमोन मा दैज्लां बोथोरावल' मावनो हायोमोन आरो गोदोनि समावहाय मानो होनोब्ला जोंहा ओ माइनि आबाद खौ जों बुंनो थाङोब्ला माइ आबादाव जोंनो गोबां बिबांनि दै नांगौ जायो नाथाय बेलेग आबादाव एथ'बां मानि दैनि गोनांथि जाया बिनि थाखायनो जोङो आबादखौ दैज्लां बोथोराव मावनो गोनां जायोमोन मानो होनोबा दै बोथोराव जोंहा अखानि बिबाङा बारा जायो बिनि थाखायनो दैज्लां बोथोराव जोङो माइनि आबादखौ मावोमोन आरो नाथाय दानियाव जोङो फारागथिखौ नुनो मोनबाय जे दानि समाजाव बा दानि गोनोखोआरि समाजाव जोंहा मा होनो माइनि आबाद मावनो थाखाय जोंहा ओ दैज्लां बा मेसें बे बोथोरनि जेनेबा जेबो फाराग थैला आरो दैज्लाङाव मावनो हायो, मेसेङाव मावनो हायो। मानो होनोबा जोंहा जेसेबांखिनि दैनि बिबां जेन'बा गोनांथि दा बे जोंहा दैनि गोनांथिखौ दानि गोनोखोआरि जुगाव समाजाव दिहुनजानाय माखासे गोदान गोदान टेकनिकेल ओ टेकनिस सिटेन मेसिनारि बायदिफोरजों जोंङो दैखौ जगायनो हासै। जायनि जाउनाव जोंङो गोरान बोथोरावबो मेसें बोथोरावबो जोंहा माइनि आबादखौ मावनो हायो। बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनदों आरोना।
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां।
दा बेबायदिखौ नुदों आरो दा जोंहा आबादाल नङा जोंहा बिदिनो गोबां मैगं थाइगं फिथाइ साम थायनि बिथिङावबो जों गोबां दावगानायखौ नुनो मोनदों। गोदोनि समाव आबाद मावोब्ला जोंङो गोबाव सम नेनो गोनां नाबादनि फिथाइखौ मोननो थाखाय आरो माब्लाबा समावथ' जोंङो बोथोरनि बोथोरनि ओ जेनबा बोथोरनि गाज्रियाव जोंहा बोथोरनि गाज्रियाव ओ अखा मोना माब्लाबा समाव माब्लाबा समाव खरान जायो माब्लाबा समाव बांद्राय अखा जायो। जायनि जाउनाव जोंनि आबादनि आबादनि ओ बे माखासे मोननो गोनां फिथाइफोर फसलफोरा जोंना गोबां खहा जानायखौ जों नुबोदोंमोन नोंथां। नाथाय दानि जुगाव जों बेफोरखौ नायनो थाङोबाथ' जोंहा गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो दानि जुगाव जोंहा अखाया जे बोथोरनि गाज्रि बोथोर गाज्रिनि बिथिङाव जोंहा अखा हायाब्लाबो मोनसे आबादाव जेसेबांखिनि दैनि गोनांथि जायो बे खौ जोंहा दानि गोनोखोआरि आदबजों दिहुनजानाय माखासे मेसिनारिफोरनि गेजेरजों जोंङो दैखौ जगायनानै आबादनिसिम जोंहा बेसेबांखिनि गोनांथि जायो बेखौ जोंङो होनानै मोनसे आबादखौ फोथांना लाखिनानै बेनिफ्राय मोजां फिथाइखौ जोंङो मोननो हायो आरो।
औ नंगौ नों
बेफोर बादिखौ जोंङो नुगासिनो।
औ
दा नोंथाङाबो बेबायदिनो जोंहा आबादनि बिथिङाव माबाफोर मोनथियो नामा आरो बिदिनो गोदोनिफ्राय दासिमाव माबायदि सोलायदों बेफोरनि बागै नोंथांनि ओ मोनदांथिजों आंनो फंमनैसो सावरायनानै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां औ। जोंहा आबाद मावनायावथ' गोदोनि आरो दानि आबाद मावनायाव गोबां सोलाय सोलखौ नुदों नों बुंनाय बायदिनो
औ नंगौ।
गोदोनि समाव जोंहा आबाद मावनो थाखाय हालौनांगौ जायोमोन ना? बे हालौवनांगौआव जोंहा मो सौजोंसो हालेवनाय जायोमोन। आरो नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोंहा ट्रेक्टर आरो माखासे हालेवग्रा मेसिनफोरजों हालौवनाय जायो
उम।
सिगां समाव जोंहा मोसौजों हालेवनायाव गोबां खस्थ' आरो गोबां सम बा सानहालागै नांगौ जायोमोन। नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोंहा ट्रेक्टरजों हालेवनानै दसे समनि गेजेरावनो हालौनानै फोजोबनो हायो। खस्थ' ना खस्थ सम नांङा लाबानो।
उम उम।
आबादखौ जोंहा आबाद मावगिरि आबादखौ मावनानै जोंहा गोबां सुबुंफोरखौनो आबाद मावनानै जों रायजो न'खर खुंनायखौ नुनो मोनदों फिसा फिसौ फोरोंनायखौ नुनो मोनदों आबाद खौ मावनानै फाननानै बेजोंनो।
नंगौ नोंथां।
इयाव
गोदोनि आबाद मावनायाव जोंहा गोबोरखि हासार बाहायोमोन। मैगंफोरा मोजां जानो थाखाय आबाद फोरा मोजां जानो थाखाय
नंगौ नंगौ नोंथां।
खालनि मुगायाव जोंहा गोबोरखि हासारखौ बाहायो बाहायनाया गोबां खम बाहायनायखौ नुनो मोनो। बे जोंहा आथिखालाव दायो रासायनारि हासारफोर बाहायनायखौसो बांसिन नुनो मोनसै। जायनि जाउनाव जोंहा जोंनि हाया बा जोंनि मैगंफोरानो मैगंफोरखौनो जों जायो नालाय जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव देहाफोराव बांसिन बेमार आजार जानायखौ जों नुनो मोनसै।
उम।
बेनिखायनो आथिखालनि मुगायावबो जों रासायनारि हासार बाहायनायखौ होबथानांगौखौ आं सानो। मानो होनोब्ला बेयो जोंनि देहाखौ जों सुबुं माहारिनि देहाखौ खो-खहा खालामो।
औ
बेनिखायनो आथिखालावबो सिगांनि बायदिनो गोबोरखि हा बाहायनांगौ होनना आं सानो। बिदिनो आबाद मावनानै गोबां सुबुंफोरानो
ओम
गावनि न'खर बा फिसा फिसौखौ फोरोङो बा आबाद मावनानै गोबां
ओम
फालांगि खालामो आबादखौ लाना आबादखौ सुबुंफोरा।
औ
गोबां नों होननाय बाय दिनो दहायो गोबां बोथोर लायै बो थोर आबादखौ मावनाय जायो जेरै दै ज्लां बोथोरफ्राव माइ आबाद मावनाय जायो। मेसें बोथोरफ्राव आलु। बिदिनो गुबुन जोगोनार बायदिफोरखौ मावनाय जायो। मानो होनोब्ला
ओम
जोंहा बोथोर लायै बोथोरसो मावजायोना आबादफोरा।
नोंगौ नोंगौ नोंथां।
सिगांनि समफोराव जोङो आबाद मावनायाव अखा गैयाब्ला गो-खरान होयोब्ला जोंहा आबाद मावनो गोबां खस्थ' जायोमोन आबादखौ मावनो हाया जायोमोन। बा बबेबा दाब से जाम्फैफोरनिफ्राय नालाफोरनिफ्राय जोङो हाखर जावनानै लाबोनांगौ जायोमोन। गोबां खस्थ'नि गेजेरजों नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोङो। बरिं बा। मटरफोरनि गेजेरजों बबेबा फुख्रि बा बबेबा हाखरफोरनिफ्राय जोङो दैफोरखौ लाबोनो हायो। गोरलैयैनो खस्थ' नाङाबालानो। बिदिबा नोंथां जाथावसिगोन नामा।
औ जागोन नोंथां जागोन।
नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ आं नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय औ दे होमब्ला।